माहम
दहाय खनसेनियाबो नोंथांआनोमोन ना?
औ औ आंनो।
औ दङो एसे दोङो ओरैनो।
बार जाबाय नामा ओंखाम?
ओंखाम जानो जाथ'वाखै, जानो जाथ'वाखै खोमा।
आतचा
ह ओरैन्थ' दुबलियाव औरैन्थ' दुबलियाव म - फोर गायगासिनोमोन ओमफ्राय दा दिनै गायनाय जायाखै।
आतसा
उ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
माइ माइफोर गायजोब्बाय नामा नोंथांमोनहा गायजोबनाय जायाखै होनोमबा।
जायाखै
आतचा
ओमफ्राय खबर सबर मारै नोंथांनिया?
खब खबरालाय दोङो बेबायदिनो मा होनना बुंगोन आरो दा। मोजांबो नं द्राया आ मानला बो नंद्राया नोंथांनालाय खौराङा।
दङ बिदिनो।
मा खालामदों दा?
एसे साइद दं र नोंथां न'नि ओरैनो जिरायना दंथ'यो।
उ ओंखाम जाखांबाय?
औ जाबाय।
माजों माजों जाखो?
दालि जहल ओमफ्राय अमा बेदर एवनायमोन नोंथां।
ओ बस सल गेलयोना गेलया दा बरथमान?
बल गेलेनो मोनथ'वाखै नोंथां दा माइ गायनाय सिजेन सोलिगासिनो।
अ
फोरबो जोबथाराखै फोथाराव थानो गोनां जायो।
अ
नोंथांआ गेलेदोंना गेलेयाखै?
आंनिया गेलेनायालाय खेलेदों खिन्थु दुब्लियाव थांनो गोनांखाय माबा जाबाय थादों आरो थांनो मोनहाबाय थायाखै। खानसे खाननि थां गेजेराव ओरैनो।
ओ
उ मा खेला गेलेयो नोंथां
फुटबल गेलेयो नोंथां ओरैनो फुटबल माने जों बिदि फुटबलावनो दाथ फुटबलनि सिजोन नालाय
उम
फुटबल गेलेगासिनो दा गेलेदो ओरैनोथ' गेलेनाया जिखुनु भलिबलनि सिजोनाव भलिबल गेलेयो क्रिकेटनि सिजेनाव क्रिकेटखौबो गेलेयो
आरो बिदि गिदिर प्लेयारबो नंङाना जे मोनसेखौनो गेलेायाव थाबबाय थानो बिदिनो मोनसे औ औ गामियाव ओरैनो गेलेयो आरो ना बिदियाव
अ
ओमफ्राय दा नोंथ बोथोरा मारै जागासिनो बर्थमान नोंथांमोननिया
बोथोरालाय बेबायदियानो नै साननैसो बिथिया सान्दुं बारा गैया मैयाबो सान्दुंबो दोंङोमोन एसे एसे ओमफ्राय बार फाइना थाखाय बारा सान्दुं नांङाखै खोथिया फुदोंमोन नालाय मैया बारा अ बारा खस्थ' जायाखै अखायालाय थाइफ्रेयो गेजेर गेजेर थाइफ्रेबाय आरो नै दाबो एसे थरसे थरनै थायफ्रि गासिनो
आतसा
उम
दा बिदि मालायनो होदों
हा हेलौ
खोथियाया ननिनो फुदोंमोनना मालायनि
फुनायालाय ननिनो फुदो आरो मालायनिबो फुदो गेजेर गेजे अ हेलौ
अ दे बुंलाय मा बुंदोंमोन औ खोनादों बुंलाय
फु-फुनायालाय ननिखौबो फु अ न'नि फुदो आरो ननि फुनो गैयिखालि थिखा फुदों
आतसा
खोनादोबा अ
औ खोनादों बेसे सोलिगासिनो नोंथांमोननियाव पारला
जोंनिथि पालला आदस
आतसा
उम आखा सिस्टेमथ' जोंनिथि फुवानो दा बांसिनानो फुवा जोंथि आखा सिस्टेम पालला सिस्टेम ओमफ्राय बे हाजिरा फुयो
होम
पाललायावलाय खोथिया मोजां हाग्रा साग्रा गैयाबा हा फायो आरो बाहाइ गोजौ जाबाथाय फ्राय माबा आरो मा ओइ लाब फायो फुनो हाबाथाय
होम
गाहाय गाहाय खोथियाबाथाय बारा लाब जाया आरो आयजायाना
औ औ
नोंथांमोनसे मारै दा बांसिन माबायदि फुदो फुनाय गायनायफोरा
फुनायफोराथ' बिदिब्लाथ‌ फुगासेजो आखा फुवाखै जोंथिंबो नोंथां
पाल्ला फुगासिनो
ओम
दाथ' वर्ल्ड काप सोलिगासिनो फुटबल दा नायदो ना नायाखै
नायनाय जायाखै नोंथां
औ।
नोंथाङा नायदों नामा।
ए बिनो आं नायनाय जायाखैलै खामानिनि थाखाय आरो नेटवर्मोना जादों न'आव ओइ लामायावसो फैनानै बाहायमान नेटवर्क मोनो आरो इसोरनि खेला बा हरनि बारटा फुंनि थिनटा सारिटा टाइमा मिलाया
औ नोंथां आंनियाबो बिदिसो बिदि जागासिनो टाइमखौनो मिलायनो हाया।
सानाव आरो नायनो मोनो ओमफ्राय हेडलाइनखौ नायदोंमोन आं दाखालि मोनथाम मोनब्रैसो मा टिमखौ सापर्ट खालामनो नोंथाङा दा अवाल गावबा गाव आरोना।
सापर्ट खालामनाय हिसाबै आङो ब्राजिलखौ खालामो आरो ना नोंथां।
औ।
दा एख गम मोनथखै नालाय नायनोबो बो टाइम मोनाखैदि टाइमायानो मिलाया दा माइ गायनाय फुनायनि टयम नालाय।
ओरैनोथ मिथिदोंबा ब्राजि जे माने आखा दोंना गैया जेनेबा जि ओ जिखिनो आरो देरानो नै वर्ल्ल्ड कापाव
दा मेथ्सफोरनि खोथाखौथ बुंजाया नांथां सब टायमावनो
अह ब्राजिला खेबसे हारि ओ खेबसे द्र गेलदों ओमफ्राय खेबसे जिखिदों खोमा
आतसा बिदि नायनाय नायनाय ओं औ बिदि नायनायबो जायाखैना जेबो जबो मोनथियाखै नोंथां।
उमह
आहोम
आंनियाबो बेनो ब्राजिल आरो से फ्रान्सनिबो दोङो आरो जा आ आर्जेनटिनायाबोथ मोजां गेलेगासिनो मेचिया स्कर खालामगासिनो दाख्लै फार्स्ट मे मेत्सआव हेट्रिक होदोंमोन ओमफ्राय सेकेणड मेत्सआवहाय गलनै सोदों
आस्चसा हेट्रिक होदो नामा मेसिया
अ फार्सट मेत्स हेट्रिग होदों
आचसा। ओमफ्राय नोंथांनि बे ब्राजिलनि फेभरेट प्लेयारा सोर सासे
ब्राजिल नियाबोथ एमान बे नेमारनि थाखाय मोनबायो आरो स्किल स्किल दोङो ना
औ नोंथां आंनियाबो बिनो बे नेमारा स्किल दे खायो नालाय बिनि खेलाखौ मोजां नाङो आरो नायनानै
ओ बिसोर नेमार मेसि, रुनालदनिया बै नैबे लास
औ औ औ औ लास बिसिना एबारनिफ्राय बिसोरो रिटायारमेन्ट मोनस सिगोन।
उम दुरन केबाद थांनाय बोसोरनै ना बोसोरथाम मोनलाय बोसोरनै ना मा?
औ औ बोसोरनै जाबाय।
अ' बडलेण्डआव जाबाय माने एबार जानाय नङा जां बडलेण्डआव। जानाय नङा होननाय खोनादों नोंथां उम।
ओमफ्राय
नोंथांखौ बिदिनो मोननैसो फिसा फिसा खुयस सोंनो हागोन नामा आङो?
सों जायो।
जेनेबा जों मबाइलखौ मानो बाहायनाय जायो नोंथां? मबाइलखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
मबाइलखौ बुंनो थाङोबाथ' सिगांनिफ्राय ओरैनो एसे रायलायनाय बा जों माबायदि माने खबर सबर लानो हानाय बेफोरबायदि माबा खालामनो थाखाय इउस खामै खामैनो जों दा माबा जाबायना इन्टारनेट फोरनि बायदि माबा जुगाव फैबाय। ए
औ
ओंखायनो दा इफोराव एब बुट एप्स बा सफटेरफोर थानायखाय इ बा जों गुगोलाव सार्च खालामबानो मोन नो ए आइ नि जुगिदे जों मिथिनो मोनो। जों रायलायनो मोनो बा भिडिअ कल मोनो दा। उम फट' सथ' दिखांनाय इफोरबायदिनो जोंनि मोनसे माबा जाबाय आरो। जोंनो थाफाना सोलिलांबाय थानाय बायदि बेफोरबायदि जाबाय होनना सानो आरो आं‌।
ओमफ्राय जोङो कम्पिउटाराव कम्पिउटारजों माने लोगोसे मा मा जिनिस नाम्फाखौ बाहायनो थाखाय?
कम्पिउटारनिथ' आं कर्स लायाखैमोन ओरैनोथ' थुनो मोनदों कम्पिउटारनियालाय किबर्ड ओ किबर्ड थायो। ओमफ्राय मोनसे बे कम्पिटारा टि भि आ ओमफ्राय सायदथिहाय माउज थायो। ओमफ्राय सिङाव ए बेट्रिनि बाकस
औ
अ' ना बेलग बुस्थु थाबावो नोंथाङा मिथिगौबा?
मनि रेटर होननाय मोनसे बुस्थु नोंथां।
मनि रिथारा मा बायदि दाबा।
कमपिटारनि मोनसे मेन पार्ट।
बायहेरायाव थायो नामा बा गस
औ बा-बाहेरायाव थायो बे बाहेराव।
अ' फिसा फिसाथ' थायो हार्डवेरफोरबो थायोना ए औ बेयाव कम्पिउटाराव। सिथर खालामनो थाखाय
उम उम
होमबा दे गोजोन्थों नोंथां।
ओ जागोन दे